औ।
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
आं ओरैनो दं नोंथां जिरायनानैहाय।
अ। बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ।
नोंथाङा सम दं
हेल' नोंथां।
नोंथाङा
हेल' औ दं सम दं नोथां सावराय जागोन दे।
अ। बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि जे ओ दैज्लां बोथोर आरोना।
औ रां औ दैज्लांथो
हेल'।
औ।
औ नोंथाङा दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरनि बागै फोरायनांगौ ना नोंथां? हेलौ।
औ।
अ दैज्लां बोथोर दङाथ' जोंहा दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ' गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायोना नोंथां जेरैहाय माइ आबाद बिदिनो बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जिंखा, खाख्रेल, खांखुर खौ मावनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
औ। माइखौ जोंहा दा दैज्लां थ जोंहाथ' माइखौ गिबियाव माने
माइज्लि लानाय जायोना
औ माइखौ मावनाय जायो माने माइ आबाद फोरखौ मावनाय जायो आरोना दैज्लां बोथोराव बांसिन हायनो।
ओ औ।
माइ आबादखौहाय बोरैहाय मावो नोंथाङा फरायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन।
औ एसे फोरायना होनायखाय नोंथां माइ आबादखौ माने बोरैहाय मावनाय जायो। ओं।
बुंनो थाङोब्लाथाय जोंहा दैज्लां बोथोर होनबा माने गोबाङानो माने माइ आबाद खौ मावनाय जायो आरो ना
औ
आरो जोंहा माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो आरो जोंहा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बिदिनो उफिरा उफिरा बेफोरबायदि मैगं थाइगंखौ जों मावनानै लाखानाय जायो आरो ना
औ
बुंनो थाङोबा जोंहा बे दैज्लां बे दैज्लाङा दैज्लाङावनो जोंहा माने गासैबो माने जोङो बे गावनि जानाय आदारनि थाखाय माने जोङो गावबा गाव खामानि खौ मावनानै लानाय जायो एबा गासैबो माने माइ गायनानै लानाय जायो आरोना
औ
थिग बेबादिनो जोंहा माइ गायनायाव माइ गायनायनि आ सिगाङाव जों खोथिया फोग्रोनो खोथिया फोगो खोथिया फोग्रोनायनि सिगाङाव जोंहा माइज्लिनि गोनांथि जायो आरोना एबा औ माइ बिदांनि थाखाय बेनि बेनि उनावहाय जोंहा जोङो माइज्लिखौ नोंनो नांगौ रोखोमनि बेफोरबायदि माइज्लिखौ खौ लानाय जायो आरो जोंहा माइलिखौ जोङो मोजाङै माने बस्थाफोराव सोनानै फख्रि एबा बेबादिनो फख्रि एबा दैखरफोराव जोङो माबा गोबाव हरनै बा हरथामनि समसिमहालागै माने जों सोमहाबना दोननाय जायो आरो ना बेखौ आरो जोङो गाजा बेरहोनो थाखाय एबा मोनसे लांदां जायगायाव माने फेनस्रिनानै जोङो मोजाङै माने बेखौ जोङो थालिर बिलाइ एबा थास' बिलाइजों मोजाङै बेनि जेन गाजा बेरो एबा फेंखा बेरहोनो थाखाय जोङो खोबहाबना दोननाय जायो आरोना
औ
बेनि उनावहाय जोङो जा जा जायगायाव खोथिया फोगोन बेखौ बे खौ जोङो आथिखालावथ' माने गोबां जोङो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायखौ नुनो मोनसै गोदो गोदायथ' जोंहा मोसौ हालि दङमोन आथिखालावथ' बेबायाददि मोसौ हालिखौ नुनो मोनलियाना औ बुंनो थाङोबा जोङो हाखौ जोङो मोजाङै ट्रेक्टरजोंनो गिबियाव खाराय ग्रोनायथ' जायखिजाया खेबसेनो बेखौ जोङो फोमोननाय जायो बा हाखौ मोनहोनाय जायो आरोना
ओम
दैज्लां बोथोरावबो माने बहाबा अखा हायो बहाबा दैनि गोनांथि जायो अब्लाबो माने जों आथिखालाव माने गोबां जोनथोर मेसिनफोरनि जोहै जोङो माने बेखौ दैखौ सारनानै माइ गायनायखौ खौ नुनो मोनो आरोना।
औ।
बिदिनो जोङो खोथियाखौ फोग्रोना लाबाय। खोथियाखौ फोग्रो फोग्रोनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि जेरै बेयाव एवनाय समावनो खायफा खायफा हासार बायदिसिनाखौबो होफाखानाय जायो आरोना
ओम
बेनि उनावहाय जोङो माइखौ खोथियाखौ जेन एम्फौ आरि जाया बेनि थाखायबो जोङो एम्फौ आरिनि थाखायबो जों गोबां जोथोन लानाय जायो मुलि आरि होनाय जायो बेबादिनो खालामनाय जायो आरो।
ओम ओम।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो खोथियाखौ बेबादिनो फोनाय जायो नामा नोंथां।
औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खोथियाखौ फोनाय जायो आरोना। नोंथां बिदिनो बिनिफाय खोथियाखौ बिदिनो फोनाय जायो खोथियाखौ फोखांनायनि उनावहाय माने माइखौहाय गायनो गायनो थाखाय ना नोंथां।
औ।
गिबियावनो माने फोथारफोरखौहायना मोजाङैहाय माने मोसौ बा नो ट्रेक्टर आरिजों मो-मोजाङै एवग्रोना लानाय जायो खारायना लानाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो खनथाम खननैयालागै माने मोजाङै एवखांनायनि उनाव माने अब्ला खोथियायाना जौगोन ना बेखौ फुना फुना लानाय जायो आरोना नोंथां फुना लानानै माने मोनथि ना मोनथिनानै आथि खाना लानाय जायो नोंथां। ओमफाय बेखौहाय माने जाय जाय दिना गायगोन। बै दिना माने फोथाराव माने रानना होसिगोन आरो ना।
औ।
बिनिफ्राय बिदिनो माने माने माइ माइखौ माने बिदिनो हाजिरा खामला बा लाना गायसिगोन आरो ना। आ नोंथां गोदोथ' माने बिदि हाजिरा खामला लाना गायामोन माने बिदिनो गोदो बांसिनानो सावरि बादारि जानायखौ नुयोमोन नोंथां।
अ।
नाथाय आथिखालाव दानायखौ बारा नुनो थांलिया बांसिनानो हाजिरा बा खामला लानानै गायनायखौहाय नुनो मोनसिगोन आरो बिदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि खो खोथिया फोनायाव जेरै हासार बायदिसिना मुलि बिदिनो माइ गायनायावबो बिदिनो हासार उनुखुुल बायदिखौ होनाय जायो आरोना जाहाथे माइ खौहाय माने एम्फौ एनलाफोरा जानानै नस्थ' खालामा मा बेनो आरो माने बिनिफाय माय खौहाय जों गायनानै ओमफाय जेब्ला मायाहाय माने फिथा ओंखारना माने मोनगोन ना नोंथां अब्ला बेखौहाय बिदिनो बिदिनो माने हाजिरा खामलाफोर लानानै माने हासि हासिगोन। बेनि उनाव माइखौ हाखांनायनि उनाव मारान होसिगोन गोदो थ' बिदि माने माने दा आथिखालावथ' माने दा बांसिनानो माने मिसिन ओंखारबायना मेचिनजोंहाय हानाय जायो नोंथां। गोदो माने इफादि गैयामोन नालाय बांसिनानो माने मानसिफोरजोंनो हानाय जायोमोन आरोना
औ औ
दा मिसिं ओंखारबाय जेब्ला बांसिनानो मिसिंफोरखौ आरिफोरखौ माने माइ हानायनिफ्राय लानानै माइ नानायनिफ्राय बांसिनानो मिसिं आरिखौ बाहायनाय जायो गोदो माने इदिनो गोदोथ' इदि मिसिंउनु गैयामोन मानसिफोरजोंनो हानानै माने जोबोर खस्थ'यै माने गोजान गोजाननिफ्राय माने बानना लाबोमोन न'वाव बिनिफा
मोन मोन बेनिफ्राय मोसौजों हा सिथलायाव नानाय जायोमोन आरो ना मारा नानाय होनो जायखौ
औ अ
बिदिनो जोबोर खस्थ' दंमोन नाथाय आथिखालाव गोबां इजि जाबाय आरो। नोंथां ओम। नोंथाङा
नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलफोराव माइखौ गायनाय जायो आरोना।
औ
जेब्ला जों खोथियाखौ फोखांनानै बेहाय माइ गायनाय समाव जोंहाथ' नोंथाङा बुंनाय बादिनो गोदो जोंहा सावरि सावरि बादालि बेफोरदि जायोमोन आथिखालाव माने गोबां रुवानि हाजिरा खामला रांजोंसो बेफोरबादिखौ ओ लानांगौ जायो आरोना
औ
ओ बेफोरबायदि लाखांनायनि उनाव जोंहा जेब्ला जोङो माइखौ गायगोन जोंहा माइ गायनायाव ओब बेफोरबायदि गोबां बेफोरबायदि माइ गायखांनायनि उनाव जोङो ओ हालदांख्रा बेफोरबादि जायो आरो जोंनि ओनसो बिफोरावहाय ना बेयाव जोंहा औ जानाय लोंनाय जोबोद जोङो रंजानाय सान आरो जिब लानाय जायो आरो ना जानाय लोंनाय बेफोरदि लानाय जायो बे समावहाय जों लोगोसे जोंहा खोथियाया ओ माइआ जेनेबा माइ गायनाया जेनेबा मोजाङै जायो जेनेबा ओम बेयो फिथाइ थायनो हमो आरो ना ओ बे समजोंहा फिथाइनि जेन फिथाइफोरखौ एम्फौफोरा जायो बेनि थाखाय जेन एम्फौफोरा जाया बेनि थाखायबो जोङो माने मुलिफोर खौ बाहायनाय जायो आरोना नोंथां नि उनाव जोङो आथिखालावथ' माने गोबां ओ गायनायाबो मेसिन ओंखारबाय बेनि उनाव उनावहाय औ माइ हानायाबो गोबां मेसिं ओंखारबाय मेसिंफोरजोंनो जों बांसिन हा नायखौ जोङो रोगानायावबो मानसिफोरा बांसिनै माने आ गोदोनि बादि बावखा लाना बेफोरबायदि ओ फाफ्लिजों रोजो रोगा नायखौ नुनो मोनलिया बा थेला रबा बे बेफोरबायदि ट्रेक्टर बेफोराव माने जमा दामायनानै माने बेफोरदिजों रोगानाय खौ नुनो मोनो आरोना ओ बांसिना माने मेसिनफोरजों ना नानै नाखायो गोदो गोदाय जोङो माने आथिंजों जाय नायोमोन मोसौजों नायोमोन बेफोरबायदि जोङो ना खौ नुनो मोनलिया आरोना बेजों लोगोसे जोंहा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मावो जेरैहाय जोंहा बे दैज्लां बोथोराव फटल जिंखा बेबादिनो खुन्द्रि बेबायदिनो पटल बेजों मेसेंनि लाव दैज्लांनि लाव बेफोरबायादि मैगं थाइगंफोरखौ मावनाय जायो।
औ
औ जायो मावनाय जायो।
औ औ।
औ मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
जायो। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा मैगं थाइगंखौ मावनाय जायो बुंदों।
जोंनि ओनसोलावहायना नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो जिंखा लाव काकरेल भिन्दि लेस्रा बायदिफोर आबादखौ मावनाय जायो आरोना नोंथां
औ अ
लिस्रा बिफोर सिंखा आबादखौहायना माने गिबियावहाय माने जोङो बिनि जोलै बा बेगरखौ माने हाथाय बाजारफोरनिफ्राय माने बायना लाब नाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनावहाय माने जों माने बिदिनो माने जाय जायगायाव फोगोन बे जायगाखौ माने मोजाङै माने ट्रेक्टरजों बा मोसौ फोरजोंबा आरामसे जावग्लिनानै लानाय जायो बेनि उनाव माने बे जिंखा बा जोलै जाय माबाखौ फोगोन बिनि बेगर जोलैफोरखौ माने फोनाय जायो आरो गारना होनाय जायो माने बिदिनो।
उम।
बेनिफ्राय जेब्ला बे माने बेगद माने जोलैफोरा माने खिलिनानै माने बिलाइ बेयावनो बिफां जोलै ओंखारबोगोन आरो ना अब्ला बै समावहाय जों माने जिंसि बा सां गायना होनाय जायो।
औ औ।
बिदिनो माने गायनानै मैफोर फिथाइ ओंखारबा माने फिथाइ थाइबोब्ला माने बे फिथाइखौहाय माने एम्फौ एनलाफोरा जाहाथे जाया माया बिनि थाखाय जोङो मुलि होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
हेलौ नोंथां। हेलौ।
नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने जोंनि ओनसोलावबो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ मावनाय जायो आरो ना। ओ बे मैगं थाइगं मावनायनि जोहैबो माने जोंनि फ्राय बर' सुबुंफोरानो गोदो गोदायनिफ्रायनो बांसिनै माने बेफोरबादि आबाद मावनानै जिउ खुंबोखानाय नङा होमबा ओ बेनिखायनो जोङो दा दासिमहालागै माने गोबां मानसिफोरखौ माने बेफोरबायदि आबाद मैगं थाइगं मावनानैबो जों गोबां जिउ खांनाय खौ नुबोनो मोन्दों आरो ना नोंथां।
औ हेल हेलौ नोंथां।
औ औ।
नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
हेलौ।